हेलौ खोनादों ना? औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ दा बिदिबा जोंनि आयदा बादि जोङो बर'फ्रा माबोरै नाफामखौ बानायना लायोमोन बिनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नाफामखौ बर'फ्रा बोरै बानायोमोन?
औ नोंथां हागोन ओ बर'फोरा जिहेथु मिथिंगायावनो सोनारनानै जिउ खुंनाय हिसाबै ओ बर'फोरा गिबियावनो दैमा बिलो बायदिनिफ्राय ना हमना लाब बोनानै बा नाखौ गुरना लाबोनानै ओ फोरानफैयो। आरो एसे रानदबखांनायनि उनावहाय बेखौ थास' दुदालि आरो हम थास' दुदालि बिनिफ्राय बिदिनो मिथिंगानिनो ओ जिहेतु बायदिसिना ओ जिराद जेनेबा नाफामाव होजाग्रा बेखौ होफानानै देयो आरो देखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ गोदोहाय हासुङाव सोनानै दोनोमोन जिहेथु औवानिफ्राय दाननानै मोनो औवानिफ्रायनो हासुं बनायनानै बेखौ सोना दोनोमोन आरो ओंखाम संनाय न'नि जिहेथु अगदाबनि गोजौआव हाय बेखौहाय दोनोमोन आरो। आरो बेखौ मोजाङै फेसेवखांनायनि उनाव नांगौबायदियै जायोमोन आरो जेरैहाय ओ नाफामजों सबाय, नाफामजों अनला आरो गाव गोजाबो जायोमोन नाफामखौहाय नाफाम रोसि आरो नाफाम बाथोन। जिहेथु आरो बर'नि बे नाफामाव हाय ओ बर'नि दोरोङारि जिहेथु गियान हाबनानै दङ आरो गोदो जेरै नाफामखौ देनानै जाबोदों बा देनानै लाबोदों बेबायदिनो आथिखालावबो नाफ फामखौ बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो एसे नाफामखौ नोंसोरनिथिंजाय माबायदि बानायो?
अ अ नाफामखौ जोंनिथिं ओ बोरै बानायोमोन बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनोसै। ओ नाफामाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रिखा बिखौ बर'फ्रा गावनि रोंगौथि बायदियै थिनानै जानो रोंनाय बे हुदाजोंहाय ओ जेब्ला ओ बबेबा समाव मैगं थाइगंनि आंखाल जायो अब्ला बै समावहाय बि नाफामखौ जानो थाखाय बर'फ्रा थिनानै दोननानै बाहायहैनायखौ जोङो नुबोखादों ओ बे नाफामखौ बर'फोरा ओ सिगाङाव दैमा एबा बिलोफोरावहाय मोननाय ना बे नाफोरखौ हायनो आ जानानै आग्लायनाय बैफोर ना फोरखौ ओ थिनानै दोननो थाखाय माने फोराननानै फोराननानै दोनगोरो फोराननानै दोनग्रो नायनि उनाव जेब्ला बियो एसे रानो रानखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ थास' दुदालि सं माने एसे संख्रि ओमफायो ओ बानलु बिफोर दालिनि गांखंखौ होयो आरो ओ खौ जनि नायनानै देयो देनानै औवा गुबै बे औवा गुबैयाव औवा गुबैखौ सानदुंवहाय माने सिगांङावनो फोराननानै लाग्रोनानै रेडि खालामनानै लाग्रोखायो जाहा माने बियो गावनानै ग जाया बेफोर बायदि औवा बैखौ मोजाङै हासु़ खालामनानै लायो आरो जेब्ला औवाया उम नङा नाफामा मोजाङै दे देजागोन देखांनायनि उनावहाय बि नाफामखौ बे औवा गुबैनि हासुंङाव ओ सोना होनाय जायो जेब्ला सोयो सोखांनायनि उनाव ओमफ्राय जिगाबजों बेखौ एसे माथुनानै दोननाय जायो। एसे माथुना नै सायावहाय बार हाबै बायदि हा लेरो
औ
हा लिरथेनानै बेखौ ओ एसे फेसेवनो थाखाय ओ हायाव हा सिंङावहायनो फबनानै दोनो।
औ
नंङाबा ओ बे ओंखाम संग्रानि गोजौआव उखुन्दै नांनाय बायदि गोजौ जायगायावहाय थिखांनानै दोनो आरो
औ।
आरो बे नाफोरखौ ओ बर'फोरा बिलो बा बिलो बा दैमाफोराव ओ दै नाला फिसा फिसाफ्रावहाय ओ गुरनाय नै लायो एबा सानदांगाफोरजों हनानै लायो। ओ बिदिनो बिलो गोथौफोरावहाय मिथिखाफोर थायोबा बे मिथिखाफोरावहाय आ नाफोर नाफोरखौहाय आरामनो हखांनो थाखाय जोङो सान्दांगाखौ बाहायो। आरो बे सानदांगायाव ओमफ्राय माने जेरैहाय फिथिख्रि, ना मावा बेफोर बायदि नाफोरखौ मोनो जोङो।
औ।
अला बे नाफोरखौहाय नाफोरखौहायसो जों बे जानानै आग्लायनायफोरखौ देयो आरो दैमाफोरावबो जोङो माने ना गिदिर गिदिर मोनो जेरै लाङिफोरजों सानानै जेफोरजों सारनानै अब्ला जानानै आग्लायनाय ना गोरान खालामनानै ना गोरान खालामनानै बै खर' थायो माने एसे गुन्द्रा गुन्द्रि थायोना बैफोरबादि आग्लायनायफोरखौसो जोङो ना माने नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
फाथे जेरै मेसें बोथोरावथ' जानाय लोंनायनि एसे आंखाल जाहैयो ना बेदरनिबो आंखाल जाहैयो।
औ।
अब्ला बेबायदि समाव माइ हानायबो जाहैयो अब्ला माइ हानाय समावहायथ' रावबो ओ दैमा एबा बेलेगफोराव बिलोफोराव थांनानै ना बेदर नागिरहैनायनि सम थाया।
औ।
आबादारि हिसाबै बर'फोरा आबादखौनो मावो आरो बेयावहाय हौवा हिन्जाव गासिबो ज' लोगो नांनानैनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
औ बेबादि समाव माने फुं समावनो ओंखारलांनांगौ जायोना। लाय
औ।
बर'फ्रा बेबायदि नाफामखौ बाहायो। जेरै नाफामखौ बर'फ्रा ओंख्रिबो जायो आरोखौ बाथोनबो एवनानै जायो। अब्ला बे देना थाखा बाय हिसाबै आ समाबो खमानो जाबाय। खमावनो माने संनाय खावनाय ओंख्रियाबो जाबाय। ओ आरो बर'फोरनियाव मैथायाथ' थाखायो हिसाबै बर'फ्रा मैथा ना फाम बेफोरखौ जानो जोबोद गोथाव थाव मोनो आरो दैज्लां बोथोराव एसे नाफोरनि मोदोमनाय बेदरफोर मोनबानो ओंखामाथ' जोबोद खहाबखायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ आरो नाफामाथ' मोदोमखायो। आरो बर'फ्रा गोदो सोरनावबा नाफाम खोननायबा जागौ मोनलायनो लामाजों एरायलाङोबा
औ औ
औ
जिहेथु बर'फोरनि बैसागु फोरबो बेवहायबो गामि गामि बयबो रंजासानाय समाव नखर नखर नाफाम होनायखौबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथां जेनेबा नाफामखौथ बिलो दैमानिफ्राय ना लाबोनानै नाफाम देनाय ननो मोन फनि न खौ बेबायदि नाफाम बानायनाय नुगोन ना नङा नोंसोरनि साइडथिंजायहाय जोंनिथिंथ' नुनो मोना फुख्रिनि नाफोरखौ नाफाम बानायनायखौ
अ बेखौ नुनो मोना नोंथां जुदि माब्लाबा सम फोरावहाय ओ नाया बुरजा जाबाय बेखौ बोखांनानै मालाबा फाननो लाङो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे फाननो लांनाय समाव मालाबा फायखारिफोरजों बायदियाबा नाफोरा न'आवहाय फाननो लांनाय नाफोरा फैफिनोबा बे नाफोरखौ माने फोराना न'आवनो फोराननाय जायो अब्ला बे ना फोराननायावहाय ना खर' ना खर'फोरखौथ' ओरैनो थानाय जायोना आरो ना खर' ना खौ फोरानोब्ला नायाबो ना खर' फोर थायो आरो मालाबा लान्जायफोराबो ओरैनो गुन्द्रा थायो बे नाफोरखौ बे नाफोरखौ नुयो आरो मानो होनाथाय ओरैनो गारस्लाय स्लाय बेखौ नाफाम बानायनानै थिना दोननाय आरो बर'फोराथ' गासैबो रोंगौथि दंखायो आरो गासैबो मुवाफोरखौ बिसोरो जानला मोनला गारलाबाया
औ
औ बे बेखौबो जोङो नुनो मोनो जाहाथे आरो आथिखालावथ' नाफामा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै गिदिर गिदिर हटेलफोरावहाय आरो अबबा सोरबा बिजिनेस मावोना
औ मावो
ओ बेफोरबायदियाव नाफाम नांगौ जायो अब्लाथ' आथिखालाव दैमा बिलोआवथ' बुरजा बुरजा गोबां गोबां बां मोननो थांया ना अ बे बै ना फोरखौनो बोखांनानै सोरबा सोरबा फानरनानै ज जुदि आग्लायोबा खावसेफोर थायोबा बेफोरखौनो बुरजा बुरजा नाफाम बानायनानै दोनो आरो बेफोरखौ साप्लायबो हरो बेबायदिखौथ' जोङो गायो बांसिन नुनो मोनसै आरो
औ बिदिब्ला बर'फोरा माने फुख्रिनि ना नाखौबो नाफाम बानायो आरोना नोंथां
औ आथिखालावहाय
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियानो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाबो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव गावनि रोंगौथि गोनां बिबुंथिखौ होबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों
औ नोंथां गोजोन्थों
अ दे